खोनादों दे। खोनादोंना औ खोनादों आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा।
खोनादों नोंथां नोंथाङा दा मा खालायगासिनो।
दाथ' आङो नोंथां ओरैनो जिरायना दङ दे बिफां साहायाव नोंथाङालाय।
आंबो बिफां सायावनो जिरायनानै दं नोंथां बोथोराबो।
अ औ औ।
आं नों नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना आङो नोंनो नों जों मोनसे खोथा सावरायनो थाखायसो हरनाय जादोंमोन
औ मा खोथा सावरायनो साना औ सावरायजागोन दे नोंथां। देलाय बुंलाय।
नोंथांनाव आं। जोंनि बे। गोजां बोथोर आरो। गोलोम बोथोराव गा बा गावनि देहाखौ माबायदि केयार खालायो मोखांखौ माबायदि साफा लाखियो बेखौ बेनि बारैसो रायलायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन नोंथां?
अ औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
दा नोंथाङानो फोरमायग्रोनो हा गोन नामा नोंथाङा मााबायदि माबायदि साखोन सिखोन लाखियो।
अ जोंथ' ओ गावनि देहाखो बा गावनि देहा मोदोम मोखांखौ समायनाथिहाय बयबो जोर जाबाय थानो लुगैयो नङा होमबा नोंथां? गावनि महर मोखांखौहाय समायना नुजाबाय थानो लुुगैयो नालाय बयबो गासैबो जोंल' नङा बा आंल' नङा गासैबो जों हिनजाव माहारिया जेसेबांखिनि दङ बा उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम बा बुरै बेन्थ' लागि एसेबायदिया देलायनायनि सक थायोथ' नोंथां बेफोरबायदिया बिदिनो गासैबो गावबा गाव क्रिमनि सइस थायो। बा गाव मोजां मोननाय क्रिम थायो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोराव जोङो क्रिम मोनसेखौनो बाहाया ओ खायसे बायदिया माने जोङो नै गोजां बोथोरनि समावहाय जोंनि मोखांफ्रा बा जोंनि देहा मोदोमफ्रा रानस्रावस्राव जायो नालाय नोंथां हेल'
औ नोंथां खोनादों
औ बे रानस्राव देहाया जायो नालाय जोङो मा बांसिनैनो जोङो बे गोजां गोजां बोथोराव गिसि क्रिमखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो मुंफोरनि बागै जोङो बुङोब्ला जोङो पन्स कल्ड क्रिम आरो गलाबेरि बेफोर आरो खायसे बायदिया बेबि क्रिम बेफोरबायदिखौ जों बाहायनायखौ नुयो आंनि बायदिब्ला ओ नैबे गोजां बोथोरावहाय जोङो अ गरम बोथोराव जोङो गोरान गोरान बुस्थुखौ इउस खालामो जोङो जेराव जोंनि मोखाङा बांसिन गोलोमबाय थायो नालाय जों गोरानखौ लायो पाउदार पाउदारफोर लायो आरोबाव नैबे सान्दुं गोसायाव गरम बोथोरावहाय जोङो बांसिनैनो सान्दुंनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो जाहाथे जोंखौ सानदुङा जेरावखि जाया जों थाबायबाबो थांबाबो गारि मथर गाखोबाबो सालायबाबो जोंखौ सान्दुंङा जाहाथे जोंनि मोखांखौ गोसोम खालामनो हाया बा जोंनि देहाखौ सोमखे खालामनो हायैनि थाखाय जोङो बांसिन मानसिफोरा मा खालामो। सानस्क्रिम फोननाय जायो जाहाथे जोंनि सानदुङा नांब्लाबो जोंनि मोखाङा गोसोम जाया नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदिखौ जों इउस खालाम औ इउस खालामो आरो खायफा बायदि खौ जों नुनो मोनो ओ नानेखा हारि दाफबनाय जाफबनाय हिनजावफोरखौ बा सिख्लाफोरनावबो खायसे बैसो जानाय हाबा जायिफोरनावबो थायो नालाय बे गोसोम दागोखौ नुयैनि थाखाय फाउन्डेसनफोर मोखाङाव लानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बुंनो थाङोब्ला नों थां आङो एसेबां निजेनि देहाखौथ' जों नांगौ बदिहाय जोङो ओ साखोन सिखोन जों लाखिखायो थेवब्लाबो आङो एसेबां आंनि मोखाङाव नांगौ बायदि जिखिनि जोङो मयसुराइजार बायदिसिना फाउन्डेसन बेफोरबायदिखौ आं बाहाय बाहाया आरो नोंथां बांसिनै आङो बाहायो नैबे गोलोम बोथोरबाबो बा गोजां बोथोरबाबो आं मोनसेल' क्रिमखौ बाहायो नोंथां ओ गलाबेरि क्रिम होननाय बुङो बे गिसि क्रिम आरो बेखौनो आं लानानै मोजां मोनो। आंनि बायदिब्ला गासैनिबो मोखाङाव गोरान बुस्थुखौ लानाय लानायनि सोलायहाय हानायमानि जों गिसिखौ लानाया साबसिन मानो होनबा जोंनि मोखाङा गोरानखौ लायोब्ला गाज्रि जानायनि लामायाव थाङो आरो नोंथां। नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि गोरान लानाया मोजां ना गिसि लानाया मोजां आरो नोंथाङा मा मा इउस खालामो बा मा मा बाहायो खोन्थानो हागोन नामा?
आंनि थाखायथ' नोंथां गोरान आरो गिसियै, हेलौ खोनादोंना?
खोनादों दे
आंनि थाखायथ' बयनिबो मोदोमा एखे जाया नालाय। सोरनाबा गोरान सोरहाबा गिसियो दा गाबा गावनि सायाव जाबाय आरो दा आं आंनि बारियाव फोरमायनोसै।
औ दे
आङो। गरम बोथोराव आंबो। गोरान क्रिमखौनो लायो मानो होनब्ला आरो। गरमजों नो जोंनि मोखाङा थाव थाव जाखायो नालाय। बेखौ लाखिनो थाखाय गोरान क्रिमखौ फोननाय जायो आरो। आरो गोजां बोथोराव। त जोबोद। गोरान जाखाथारो। मोखांफोरा आरो देहायाबो। थबिनि थाखायनो आङो गोजां बोथोरावहाय बेस्लिननि ख्रिमखौ लानाय जायो आरो। गुरै थानो थाखाय।
जोबोर मोजां नोंथां। आरो बे नोंथां औ मा होनो मोखाङावदि दा हिनजावफोरबा सिख्लाफोर बुरैफोरबाबो मोखाङावदि मोखां सुग्रा जिराद लायो ना मा मा मुंनि थायो नोंथां फोरमायनो हागोन ना।
बिदियाथ' नोंथां जोबोर बुरजा ख्रिम थायो। बांसिनानो हिमालयान प्रडाक्टनिखौ लानाय जायो आरो नोंथां। बांसिन सिख्लायानो जा बुरियानो जा। मानो होमबा बे प्रडाक्टआ ओ बुहुमाव जोबोरद माने बयबो मिथिसारनाय। मोनसे प्रडाक्ट नालाय बयबो लायो आरो बेखौ। दा आंबो बेयावनो मोन जे आंबो लायो। डर एनखिनि होनना बे मोनसे तरमुस फिथाइजों बानाय जानायखौ लायो आरो आंबो मोखाङा दा बेजों सुयोबा जोबोर गुसु आराम मोनो बिनि थाख थाखायनो आं बेखौ लानाय जायो आरो नोंथाङालाय मा मा बाहायो।
आंथ' बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोम बेसादखोनो आङो गासिखौबो बेखौलाय बेखौ लालाय आंनाबो बाहायनाय जायो दे नोंथां बुंनो थाङोब्ला आङो ओ। बै मोजां नुबा बैखौ सोरबा मोजां बुंला बेख खौबो आं लानो लुुगैयो बेफोरबायदि मानसिनि गोसोनि लुबैनायाथ' जोबनो थाङा नालाय नोंथां बेनिख ओंखायनो आङो। हिमालया फेसवासखौबो मोखां सुग्राखौबो आङो बाहायखांबाय बेखौबो आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बिनि उनावहाय ओ। गारनियार बेखौबो आङो इउस खालामखांबाय बा बाहायखांबाय बेखौबो जोबोर मोजां मोनदो दा आङो एल'बेरानि मोनसे ओ फेसवास मोखां सुग्रा बाहायो मा मुंमोन आं बेखौ बावलायलांबाय नोंथां जायखि जाया बेखौ एल'बेरानिनो आरो बेयो हिमालया बे माबानि हिमालया नङा बियो नोंथां बाद। पोतानजुलिनि बेखौ बे खौ बाहायनानै माने मोनफ्रोमखौबो बाहाय बाहायबाय आं बाहायनाया मोनथाम मोनब्रै बा मोनबासो बिदनिखौ दा नै जायखौ आं नै दा हिमालयानि। एल'भेरा जेलनि बाहायबाय दं बेखौ मोजां मोनदों आरो आरो नै दा दि नोंथाङा बुंदों नोंथाङा बाहायनाय मोखाङाव सुग्रा। आं बेखौ बाहायफेराखै नोंथां आं बो खनसेसो बाहायनांगोन मोजां ना नोंथां बियो।
जोबोर मोजां नोंथां गुसु आरामै मोन खायो सुखांनाय लोगो लोगो
औ औ औ नंगौ
दा नोंथां मोनसे खोथाबाव, बयनिबो मोखाङाथ' बिराद फिथर जानायखौ नुनो मोनो,
औ
दा बेनि थाखाय नोंथाङा माबाफोर फेसवासफोर मिथिबायो नामा? माबोरै मा होबा मोजां जागोन।
औ दा बयनावबो बि बेथ' ओरैनोथ' उन्दै समाव थाया नोंथां बे जेब्ला जोंनि लाइमोन बा लाइमोन बैसो जों जायो देरफुहांनाय गथ' बा सेंग्रा सिख्ला जाबोहांनाय बेफोरनियाव, बांसिनखौ जों नुनो मोनो ओ बेहाय आंनि बायदिब्ला बे निम बिलाइया, बेखौ मोखाङाव देनानै लायोब्ला, खारो होननाय ओ खोनादों आं सोरनि फ्रायबा सोरनिफ्रायबा आं, थ' दा आंनियाव, गैया नालाय आंनाव बारा बिदि बाहाया नालाय नोंथां बे बेखौ आं मिथिलायनाङा आरो खायसे बायदिया बे न'आवनो जि गायना लायोना एलबेरा बिफां बेखौबो जुदि बेनि माबाखौ आथाखौ जुदि मोखाङाव, फुननानै लायोब्लाथाय बे सालमाया बा पिम्पला खारो होननानै आं खोनानो मोनदों आरो आरो बांसिनै नै मोनसे हिमालयानि फेसवास दोङो निमनि नोंथां, बेहि अ बे हिमालया नि निमनि मोखां सुग्राया, ओ बे सालमाया खारो खारो होननानै माने जायफोर सुबुंफ्रा जा बा जायफोर मानसिफ्रा फोननानै बेखौ ओ बिनि फिथाइखौ मोनदों बिसोरो बुङो आरो बा बेखौ लानांगौ बेखौ फोननांगौ बिदि होननानै बारजिनाय मोनसेया आरोबाव जोंनियाव मोनसे दङ नैबे फार्मासिफोरावहाय मोनसे एरिटप होननाय मोनसे मुंनि ओ मलम दङ बेखौ फोननाय लोगो लोगोनो जाय सालमाया गोथां बेखौ मोनसे जायगायाव जि जायगायाव सालमाय जादों बे जायगायाव मोनसे थुबहै थुब थुबहै फोननानै लायोब्लाथाय लोगगो लोगोनो अखानायै बे मोननानै बिनि माइरङा ओंखारबोयो आरो नोंथां बेखौ खिन्थु आङो आं इउस खालामदोंमोन बे जेब्ला एसे उन्दै समावहाय जुवान जाफुनाय समावहाय आंनाव सालमाय जादोंमोन ना नोंथां। बेखौ आङो बाहायदोंमोन आरो। एकदम साखोन सिखोन एकदम साफा खारजोबो आरो नै दासिम आं दा सिम आंनाव दा बे बुस्थुखौ बाहायखांनायनि उनाव आंनि मोखाङावहाय सालमायखौ आं नुनो मोना आरो बिदि आरो नोंथां अब्ला नोंथाङाबो से मिनथिगौ नामा माजों खारो।
आंनावथ दा सालमाय जोबोद जादों नोंथां नोंथाङा दा बे मुलिनि मुंखौ खनसे खिन्थाफिननो हाबावगोन नामा मा मुं?
अ एरिटप होननाय बुङो बेखौ नोंथां। सालमाइनि एरिटप औ बारा गिदिरथार नङा बेयो। एसे गोमोरे रे एसे गोमोथारबो नङा पिं बायदिहां बिनि ओ माबाया बाख्लाया। फोननो थुब थुबल' फोनांगौ बेखौ बारा बुरजा मोखां गंसे फोनजोबनो लानाङा आरो बिदि आरो अब्ला नोंथां सम जाबाय औ नोंजों नोंथांजों औ। औ दे नोंथां। दे साबायखर।